हेल नोंथां औ खबरफोर रा मारै
खबरा बिदिनो मोजाङानो नोंथां
अ दिनै आं माने नोंथांजों माने मोनसे खोथा डिसकासन खालामनो सानदोंमोन माने माने जों मिथिंगायारि जेरै मिथिंगायारि खैफोदफोर जायो जोंनियाव जेरै बायदिसिना रोखोमनि जेरै सारअन न्थाय गावनाय हा गिसिखानाय बांग्रिं मावनाय नाय बिदिनो आरो गोबां दंबावो बारहुंखा आरो मा मा दङ जेनेबा गोलखारि बिदुं दुलुरारि माने
दं बिदुं दुं दुंब्ला
बेफोरनि बागै माने आं नोंथांजों सावराय औ बेफोरनि बागै आं माने बिनि थाखाय दिनै एसे मिथिनो लुबैनानै सावरायनो गोसो जादों आरोना
औ औ।
होमबा नोंथाङा आंनो माने बांग्रि मावनायनि इफेक्ट खौ माने खिन्थानो हागोन नामा जेनेबा बांग्रिं मावोब्ला मा मा खहा जायो आरो माने बांग्रिंनि जाहोनाव बे माबायदि सोलायनाय फैयो जाथायफोर बे फोरनि बागै आंनो नोंथाङा खिथानो हागोन नामा?
बांग्रिं मावनाय होनोबाथ' गिबियाव माने बांग्रिङा बांग्रिं होनोब्ला माने हा मावनाय। हा मावनाय होनना मिथियो जोङो। माने बे सिं थाला थोरफोवावहाय माने जोङो गोबां बि बाङै अखा हाबाय थानाय गोबां बि बाङै सानदुं दुंबाय थानाय बेबायदिनो बिबांनि थाखाय माने गाहाय सिं थोरफोवावहाय माने बेयो
उम।
ओ थोरफोवाव माने ओ नांजाबलायनानै औ बेबायदिनि जोहै माने बांग्रिया सिंनिफ्राय सिं थोरफोनिफ्राय माने सोमजिबोनानै नैबे सा बाहागो थोरफोरसिम माने मावफैयो आरो। बेबायदिनो जोङो बांग्रि मावनायनि गेजेरजोंबो माने गोबां बिबाङै बांग्रि मावोब्ला माने गोबां खहा जायो आरोना। जेरै बांग्रि बांग्रि मावनायाव गिबियावनो बांग्रिं मावबाय नालाय बेयो माने हा गु गानाय बेयो जागोरो आरोना। हा गावब्रानाय माने। हा गावब्रानाय। ओ बेबायदिनो हा गावब्रायो ओमफायो बांग्रिं मावोबा मा होनो गो माने हा गावब्रायो बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर दं बा बियो माने बायो।
उम।
बेबायदिनो बबेबा जायगायाव माने हाफोरा गारजि जायो। हागावब्रायोब्ला बेबायदिनो जा हाथायफ्रा माने जोङो बांग्रि मावबा नुनो मोनो आरो ना। आरो बांग्रि मावोब्ला लै लैथोफोरावबो माने दैफोरा माने मावहोनानै माने बि जोंनो माने दै बानाबो जानो नागिरो माने दै-दैया माने बुखारबोनो नागिरो आरो।
औ। दि आरो।
दा बांग्रि मावदों होन्दोंना माने बांग्रि मावनायखौ माने माबोरैबा होबथानो हागोन जों जेनेबा बांग्रि मावनायखौ? माबाफोर राहाफोर
बांग्रिं मावनायखौ हो थानो थाखायथ' माने राहा गैयाबो नङा दङ' खिन थु माने बेफोरखौ होबथानायनि माने लानाय जाया आरोना बे माने हरखाब जाब्र'बो नालाय। मिथिंगायारि जेनेबा हुमनि सिङावहाय बिदिनो गावजों गाव हाजों हा थोरफोजों था मन्दलजों सिंनि थोरफोजों थोरबो बिदि नांजाबलायनानै सोद' लायनानै जानाय जायो नालाय। बांग्रिङा बेखायनो माने बेफोरखौ होबथानो थाखाय इसेबां राहा गैया होनजायो आरो। खिन थु' माने बेफोरखौ होबथानो थाखाय जों जोंनि बे मिथिंगाखौ एसे जोथोन लानांगोन जोंनि बे बुहुम बिखुंखौ माने जों बारा खहा खालामनो खालामनाङा जासे माने बिफां लाइफां दाननाय बायदिसिना आरो बिदिनो हाफोरखौ दैफोरखौ बिदिनो बाहाय जनाय लैथो लैथो माने दैफोरखौ जानला मोनला खालामनाय बेफोरखौ माने एसे होबथानांगोन आरो सामलायनांगोन। खिन्थु बांग्रि मावनायखौ होबथानो हानायनि इसिबां राहा गैखाया माने बे सिङाव हाथोरफोरोजों गावजों गाव नांलायनासो जायो नालाय सौदावलायनानै।
औ।
आरो नोंथां माबाफोर सोंबावनो गोसो आरोा लुबैदों नामा?
औ बिदिनो जोङो मिथिंगायारि जाथाय होननानै बुङोब्ला आरोबाव मा मा मिथिनो मोनबावो जोङो? मिथिंगायारि जाथाय मिथिंगायाव जानाय माने।
औ मिथिंगायाव जानाय जाथायफोर जेरै हा गिसिखानाय होनो आरो बारहुंखा बारनायाबो मोनसे मिथिंगायारि जाथाय। बांद्राय अखा हानायाबो बेबो मिथिंगायारि जाथायानो होनजायो। आरो बिदिनो मि जाथायनि अनगायैबो गोबां माने मानसि मावनायबो जाथाय दङ'। जेरै हाग्रामायाव अर खामला बायनाय आरो बिदिनो दङ'। गोबां बि-बिदुं बे गल' खारि बिदुं बांनाय बेथ' मानसिफोरनि था नो जायोजायो आरो दानि जु गावमानि मानसिफ्रा गोबां बिफां लाइफां दानफायनो हमदोंसै नांगौखौ सुफुंनो थाखाय नांगौनि बारा बिफां लाइफां दानफायनानै दिनै माने बुहुमाव बिदुं बांनायखौ होबथानो थाखाय जा- नांगौ मुवा आगजु थानांगौ बे जोबलांनो हमदोंसै जोंनि बुहुमाव बेनि जाहोनाव माने फुरा बुहुमावनो कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांनानै माने गलखारि बिदुं बांनो हमगासिनो आरो सुबुं माहारिनि मावनायनि जाहोनावबो-
ओम नोंथांमोनजों बांग्रिं जागोन ना जाया होमबा
बांग्रिंआथ' माने बिदिनो फिसा फिसा मावो माने बांद्राय बावा माने बिद बिदिनो मावबाबो माने मावनानैल' थाङो आरो ना माने बारा जेबो खहा खालामलाङा बिदिनो हा गिसि हा गु हा गावब्राया बिदिनो नफोर बाया बिदि मानि गिदिर गिदिर खहा जालाङा आरो ना माने एसे एनै मावनानै बांद्रायबो खहा खालामलाङा आरो
ओम
दिल' बांद्राय मावा आरो
औ नोंथाङा होमबा आंनो माने बारहुंखानि सोमोन्दै खिथानो हागोन नामा जे बारहुंखा बारोब्ला मा मा जायो जेनेबा बारहुंखानि थाखाय मा खै फोद फैयो। बेफोरखौ खिथानो हायासै। फोरमाय जागोन।
औ बार हुंखा होननानै बुङोब्लाथ' माने बारा माने माने जायखौ जोङो हां लायो बेखौ बार होनो आरो ना माने बे बारा माने ओ जोंनि थाखाय जोबोद माने गोबां बा गोबाङानो खहा खालामलाङो माने बार गोरान बार, अखा- बेयो माने मोननै रो खोम आरो माने बेयो बार गोरानबो बारो आरो बार अखाबो हायो आरो माने बार अखा होननानै बुङोब्ला माने बियो माने बार फुंखा माने जाय मा होनो बियो गोबांखौनो खहा खालामलाङो जेरै बारहुंखा बारोबा फिफांफोर फिफां लाइफां बायो न'फोरखौ न'फोरनि थिंखौ बुखारलाङो। बेबायदिनो। जेनेबा फिफां- लाइफां फिफांफोर बायोबा जोंहा गोबां खहा जायोना फिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय अक्सिजेनफोर जों मोनोमोन। फिफां लायफांनिफ्राय जों मालाबा समाव दंफां मोनोमोन। बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ मोनो बेफोरखौ माने औ सायहा मोनो बेफोरखौ माने बारहुंखा बारो ब्ला माने बारहुंखाया बिदिनो गोबां खहा आरो जों
ओम बारहुंखानि थाखाय माने फिथाइ सामथ मोनजाग्रा बिफांफोराबो बायनानै माने फिथाइ सामथाइ ओ ओम जानांगौआ खहा जायो आरोना।
औ औ औ।
आरो बारहुंखानिफ्राय बिफां लाइफांफोर बायनाया जेब्ला न' बायदिसिना मानसिफोरनि मा धन सम्पति आरो सुबुं माहारिनाव होसिन बायोब्ला खहा जायो आरोना।
औ खहा जायो गोबां खहा जालाङो बारहुंखा बारोब्ला ओम। अब्ला नोंथांमोनथिं माने मा होनो बेखौ मिथिंगायारि जाथाय माने बिदिनो सारन्थाइ गावनायफोर बेफोरबायदि जायो नामा नोंथांमोनथिं?
ओम जोंथिं औबो जायो होनजायो जोंथिंजाय माने
औ मान-माने सारअन्थाइ सारअन्थाइ गाव ब्ला माने मा मा खहा खालामलाङो नोंसिनिथिं नोंथांमोनथिं?
सारअन्थाइ गावनायाव बेसिकेलि माने बांसिन बिफां लाइफां हाजो एरियानि जेनेबा गोजौ गोजौ आरो बायदिसिनाफोर माने गाहाय गाहाय बिफांफोर नांनानै माने बिसिम सारअन्थाइ गावनाया मोननै रोखोमनि थायो। सार अन्थाइया माने मोनसे दै गुदुं थायो आरो मोनसे माने गावनि माबाखौ गावो लाइट सोरांजों माने सार अन्थाइ गावोब्लाथाय बिदिनो बिफां लाइफांफोरनि दाालाय दासाफोरा माने जाय जायगायाव नांदों बे जायगानि बिफां लाइफांफोरा फुरा माने रानलांजोबो थैलाङो आरो बोरैबा बे सारअन्थाइया उदां फोथाराव माने बिदिनो जिब जुनारफोर खाना दोननाय जेरै मोसौ, मैसो, बोरमा जेरै मालाबा मानसिफोराबो उदाङाव हरखाब थांब्रबनांगौ जायो। थाहैनांगौ जायो बिदियाव नाङोब्ला जि सुबुं माहारि एबा आरो जिब जुनारफोरनि जिउआबो माने खहा जालाङो आरोना। बे सार अन्थाइ गावनाय खौ जों बिराद साबधानै थानांगौ आरो बे सार अन्थाइ गावनायाव जाबायदि खोरोमो बेफोरखौ उन्दै गथ' गथ'फोरा बागदावखांनानै माने देहा बे माने सोलेरा दुखु मोनो सिङावहाय आरो खायसे जिउबो खोमानानै लानांगौ जायो आरो बेफोरनि थाखायनो सालन्थाइ नांजानानै बेफोरनो आरो खहाया। नोंथांमोनथिं होनबा हा गिसिखानायफोरलाय जागोन ना जाया?
बिदिनो माने जाम्फैफोर दै देरोब्ला दै देरोबा बिनिफ्राय जोङो मा होनो जाम्फैनि साखाथियाव थानाय जाफोर हा दङ बियो गिसिखानायखौ नुयो आरो। ओमफ्राय बिदिनो दुब्लि बारियावबो माने दंग' फिसा फिसाफोरनिफ्राय माने दैया एसे देरोब्ला बेयो हा गिसिखायो जोंथिं ओमफ्राय बिदिनो जाम्फै माने बिदिनो जाम्फै गिदिर गिदिर दङ बेनिफ्रायबो माने जाम्फैया गोबां बिबांनि अखा हानायनि गेजेरजों माने देरोब्ला बे जाम्फैया माने साखाथियाव थानाय माने हा फोरखौ गिसिखानाय बेखौ नुनो मोनो आरो जोंथिजाय। आरोबावथ' बिदिनो जाम्फै दैमा बिदिखौल' माने गिसिखानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दैफोर देरोब्ला अखा दामब्रा बुरजा हायोब्ला बेखौ माने गिसिखानाय नुनो मोनो आरो।
हा गिसिखानायाबो
ए उम
दे होमबा दिनसिना नोंथां
औ दे नोंथांनि समाबो जाबाय दोनथ'सै होमबा दे
औ दे